औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां खुलुबाय
नोंथाङा आंजों रायज्लायनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांनियाव आं मोननैसो आयदानि बागै सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां माने बर' आइजो आइजोफोरा न'खरखौ माबायदि दाबोयो एबा माबायदि जौगा खां होबोैयो नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बर' आइजोफोराहाय न'खरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब खायदाफोर बाहायनानै आरो गावसोरनि गोसोनि साननाय साननायजों खामानिफोरखौ मावलांनानैहाय न'खर खौ दानायाव हेफाजाब होयो एबा बिहोमा होलाङो। बिदिनो जेरै जों थांना थानो थाखाय जों आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बै आबाद मावनायफोरावबो आरो। बायदि रोखोमनि खामानिफोर जेरै दानाय लुनाय आरो अमा दाउ बायदि जिबफोर फिसिनानै बायदि बेफार फालांगिफोर खालामनानैहाय नखर दालांनायखौ जों नुनो मोन बिदिनो जोङो दानाय लुनाय होनोब्ला जों बेयाव गावसोरनि गान जोमनाय बायदिफोरखौबो जों दानानै लानायखौ नुनो मोन आरो। बिदिनो ओ-गावसोरनि गाननाय जोमनाय। खौल' नङा जोङो बेफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फालांगियारि खालामनो थाखायबो जोङो। ओ-सिफोरखौ दानानैहाय जोङो ओ-गोबां ओ-रां मुलाम्फा मोननो हायो। बिदिनो जोङो न'खरखौ ओ-सामलायलांनो हायो। आरो। जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां खामानिफोर मावबावो जेरै' ओ-अमा, दाउ बायदि- फिसिनाय ओ-बिदिनो अमा दाउ फिसिनाय। ओ-जिब ओ-जुनारफोर जोङो अमा दाउल' नं ङा मोसै बोरा हांसो फारौ ओ-बायदि रखनि जिफ बो जोङो फिनायखौ नुनो मोनो। ओ-बिदिनो ओ-जोङो ओ- आरो आबादफोरबो जों खायसे ओ- आइजोफोर। खौ जों मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ- हौवाफोरजों लोगोसे जोङो। बे आबाद मावनायाव जोङो हौवाफोरखौ जों खामानियाव हेफाजाब होफानायखौ जोङो बर' आइ जोफोरखौ नुनो मोनो। ओ- बिदिनो जोङो आबाद मावनानैबो ओ- जोङो बेफोरखौ न'आव जा ओ- जानो थाखाय आबाद मावनायजों लोगोसे जों बेफोरखौ हाथा फोराव फाननो थाखाय फालांगियारि खालामनानै जोङो ओ- रां बुथुमनायखौ जों नुनो मोनो। अ बिदिनो जोङो आरोबाव ओ- ओमब्बाय दाउ अमा जि जिफोर फिसिनानैबो ओ-जोंहा गोबां ओ रां मुल्लामफा मोननो हायो मानोहोनब्ला जोङो जुनारलायै जु जुनार जोङो ओ-गोबां रां आरजिनो हायो। ओ-जोङो ओ-मोसौ ओ-अमा ओ- बोरमा। बायदिफोराव जोङो गोबां रां मोननो हायो जोङो। बेफोरखौ ओ-न'आव फिसिनानैहाय जोङो। ओ- जोङो न'आव फिसिनायाव एसेबां जोंहा ओ-खहा जाया मानो होनो ब्ला जोङो ओ- बेसोरो गांसो लो सो जानाय जायो मोसौ बोरमा आरिफोरा ओ-बेफोरखौ ओ- जोङो। गांसोल' जाहोनायाव जेबो खहा जाया नङा होमबा नोंथां? ओ- बिदिनो ओ-जोङो बेखौ ओ-
बेफोरखौ जोङो फाननानै ओ- थामजि ब्रैजि रोजा। मुलासे जोङो ओ-मोननाय खोनायो मोसौआरिफोरखौहाय ओ-बिदिनो बोरमाखो खौबो जोङो मासेयावनो जि रोजा आरो ओ-खायफा खायफा बोरमा लायै बोरमा जोङो ओ-बिदिनो दाइन रोजा गु रोजा बिदि मोननाय जोङो। नुबोदों ओ- बिदिनो जोंहा ओ- न'आव ओ- बिदि दाउ अमा बिदि जिबफोर फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो। आरो बेफोरजोंनो जोङो ओ-गावनि न'खराव नांगौ जानाय बेसाद- फोरखौ बायनानै लायो आरो ओ- जोंनि बे खामानिफोराव ओ- नांगौ जानायफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो। बेफोरनि रांजोंनो ओ-बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ- ओ-बिदि न'खर सामलायलायनायाव गोबां ओ-हेफाजाब होलांदों। आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोर खामानियावल' नङा। ओ- बिदिनो गावब गावनि गथ'फोरखौहाय। सोलोंथाइ होनाय बायदिफोरावबो ओ-मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय। ओ-गावनि ओ गथ'आ माबे लामाजों थांदों बेनि फारसेबो ओ-नोजोर होनानै। ओ-जोंनि न'खरखौ ओ-मोजाङै सामलायलाङो। आरो बिदिनो ओ- बर' आइजोफोराहाय आरो। ओ गोबां खामानिफोर मावबावो जेरै ओ बे ओ जोंनि ओ दानाय लुनाय खामानि ओ बे खामनिनि खामानियावहाय जोङो ओ जोबोर बेसेन गोसा मोनसे जोङो ओ सि दानायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ बे सियानो जादों जोङो इन्दि सि बे इन्दि सि खौहाय बर' आइजो गावबाागाव न'वावनो एम्फौ लाथा फिसिनानै जोङो बे एम्फौ लाथानिफ्राय फिथोब दिहुननानै बेनि फिथोबखौ जोङो ओ रुनानै ओ बेनिफाय खुन्दुं लुनानै जोङो इन्दि खुन्दुं दिहुना बेनिफ्राय जों इन्दि सि दानाय जायो नङा होमबा बिदिनो बै इन्दि सियाहाय जोंनि हाथाय बाजारफोराव ओ जोङो ओ सोंनानै नायोब्ला जोबोर बेसेन गोसा ओ बेखौ ओ जोंनि ओ गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा ओ बायनानैनो गाननो हाया नङा होमबा नोंथां ओ जोम जोमग्रा जों ओ बां बांसिन दानाय नुनो मोनो बेखौ ओमफाय जोङो फास्रा बांसिन दानाय नुनो मोनो इन्दि सिखौहाय ओ नाथाय जोङो बेखौ ओ जोबोर बेसेन गोसाानि थाखाय गोरिब खाय खायफा खायफा बिदि गोरिब नख'रनि सुबुंफोरा ओ बायनानै ओ गाननो हाया ओ बिदिनो ओ
गोबां बेसेन गोसा बे जिया बेखौ जोङो ओ गोदोहाय बांसिन नुयोमोन बे जिखौ जोङो दानायखौ ओ आथिखालाव जों एसेबां नुनो थांनो मोनलिया ओ थेवबो थेवब्लाबो जोबोर बाख्नायथाव खामानि नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा एसेबां बेसेन गोसा ओ दामैनि जिेखौहाय दि दिहुननानै गावनो दानानै लानाय बेयो जोबोर बाख्नायथाव नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोराहाय बेल' नङा जोंनि ओ समाजाव गोबां आरो ओ बिहोमा ओ होबावदों होननानै बुंजायो ओ जेरै बिदिनो ओ ओ गावनि गाननाय दख'नाखौ गावनो दानानै लायो आरो जोंनि बे दख'नाय ज' जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नङा होम बिदिनो जोङो बे दख'नाखौ गानोब्ला ओ गासैबो बर' सुबुं होननानै सिनायखाजोबोआनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थां थाङोब्लाबो बिदि दख'ना गाननानै थाङोब्ला गुबुन ओ सुबुंफोरा जोबोर नाय नायो जों बेखौ मिथिगौ नङा होनबा नोंथां ओ बिदिनो ओ जोंनि ओ बर' आइजो फोरा बे दख'नाखौ गाननानै जोंनि हारि खौहाय सिनायथि होयो बेबो मोनसे ओ जोबोर ओ बाख्नायथाव ओ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ गावनि गथ' गथायफोरखौबो ओ मोजाङै ओ
सामलायलांनायजों लोगोसे ओ नख'रनि ओ गासै खामानिखौ ओ मावजोबो आरो बिदिनो नख'रनि गथ' गथाय आरो बिहाव बिखुनजो सिबिनाय गासैखौबो लानानैहाय बिदि दानाय लुनाय ओ दाउ अमा माबायदि फिसिनानैहाय नख'र खौ जोङो ओ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां मोननि ओनसोलावबोहाय बेफोरबायदि ओ बर' आइजोफोरा ओ मावै दाङै ओ नख'रखौ सामलायलाङो नामा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो
औ नोंथां ओ बिदिनो जोङो आगोलनिफ्रायनो बर'फोरखौ बर' आइजोफोर एबा जोङो बर' बिमाफोरखौ ओ फिसाइ जों एबा हौवा फोरजों जोंङो खमान खामान जोंङो खामानि मावनानै एबा जोंङो ओ गोबां अ न'नि जोंङो खामानि मावनानै बिदि बायदिसि जिनो जोंङो जिब जुनार फिसिनानै जोंङो रांङा आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। ओ आथिखालनि मुगायावबो जोंङो बर' आइजोफोरा गोबां जौगालांदों बिदिनो नोंथांङा बुंनांनाय बैदि बिदिनो फिथोब लानानै एबा फिथोब एम्फौ लानानै जोंङो गोबां बिदिनो जोंङो ओ थावख्रि लुनानै ओ बर'फोरखौ जोंङो इन्दि सि बानायनानै जों गोबां बेसेन गोसा बे गोन गोजा जों फाननानै नुनो मोनो ना आथिखालाव जोंङो ओ बिनि थाव फैेलुवाबाबो जों गुबुन जोबोर गोबां दंसै जोंङो बर'फोरनि बिदिनो जारिमिन गायसननाय दोंङो नंङा होनबा नोंथां? बिदिनो बर' आजो फोरा जोंनिया जि जोमनि फालांगि गोबां जाबाय जोंङो हाथाय बाजारफोराव गलाफोराव जोंङो थांबाबो जोंङो बर' आइजोफोरखौ जों गोबां नुनो मोनसै नंङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो बर' फोरा बर' आइजोफोरा जेनिबो गेजेर नंङा ओ दासिमाव लासै बिथांमोना ओ ओबिदिनो जोंङो मैगं थाइगंबाबो बिथांमोना बिदि जावफ्लेना फोनानै ओ थाइ बाजारफोराव बिथांमोना जों ओ बिथांमोनखौ जोंङो हाग्रा बंग्रानि मैगं नागिरनाबाबो जोंङो फाननानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नंङा ओमबा नोंथां ओ जों दा दासिमाव लासै नुनो मोननाय बायदि जोंङो गोजान गोजान बिसोरो बिथांमोना ओ नोगोरफोराव जों खौ बिसोरखौ जों नुनो मोनो गोजान गोजान दाब दाब नोगोरफोराव बिथांमोना मैगं थाइगंखौ लानानै गामियारिनि फाय मैगं थाइगं लानानै बिथांमोना बेसेन गोसा रां फोराव खामायना फानहैनानै जोबोद रां आरजिनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
दासिमबो बिथांमोना गेजेर नंङा आरो बायदिसिना बिदि न'आवनो नो थाबाबो बिथां मोना ओरैनो जना थाया बिथां मोना दाव अमा फिसिनाय एबा ओ गुबुन ओ जिब जुनार बिदिनो ओ मोसौ मैसो फिसिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरनिफ्रायबो जोंङो मोसौ फिनानै जोंङो गाइखेरफोरखौ जोंङो ओ फाननानै रां खामनो हायो बिदिनो मोसौफोरखौ जोंङो ओ बिदिनो नै नै रो नैजि रोजा थामजि रोजाफोराव जोंङो फाननानै रां खामायनो हायो बिदिनो जोंङो बोरमाफोरखौबो बिदिनो फिसा बाराय होनानै जोंङो फाननायखौ नुनो मोनो। ओ दाव अमाफोरखौबो जोंङो बिदिनो फाननानै न'खरफोरखौ ओ मोजांङै सामलायलांनायखौ नुनो मोनो, ओ जोंङो गावबा गाव फिसाफोरनि थाखाय जोंङो ओ नांगौ बायदि सुफुंलांनायखौ बिथांमोनखौ नुनो मोनो। ओ बिथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाहोलांबाय नंङा होमबा नों
औ
थांजों आंङो मिथियै बाथ्राफोरखौबो नोंथांङा फोरमायनो हानायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे बिदिब्ला दोन्थ'नोसै।
औ दे।